खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा?
आङोथ' दायो ओरैनो जिरनानै दङ नोंथां
ए ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
औ फुंनि जाखांनानै बिदिनो जनानै दं आरो नोंथां नोंथाङालाय जाखांबायमोन?
औ औ आंबो जाखांबाय जाखांनायालाय दानिसो जाखांदों नै
मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
जोंना ओंख्रिया माबासोमोनलै थास' बिबार आरो ना गोरान
ओ नोंथाङालाय खबरफोरा दायो माबोरै सोलिगासिनो?
थिगायनो नोंथां बरथ'मान नोंथांनालाय?
औ आंनाबो बेफोरबायदिनो मोजाङैनो गेजेरावनो सोलिबाय दं आरो।
ए बिदिनो आरो जोंना जिउआलाय मा होनबावनो आरोखि नङा होनब्ला?
औ।
औ माने आं नोंथांजों नोंथांखौ माने मोननैसो सोंथि नोंथांनिसिम लाबोनो आरोखि। बिदिबा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हायोब्ला आं जोबोद गोजोनगोन आरो।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां आंनि रोंगौथिखौ आङो गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो मोनोब्लाथ' साबसिन मोनो नङा होनब्ला।
औ औ औ। आथोननि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे आथोन आ माखौ बुङो? आरो जोंहा बर' रावाव मोनबेसे राहायै आथोनफोरखौ सोलायनो हायो। नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायब्ला फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आथोन होनोब्लाथ' जों मिथिनो मोनो। जा माने दिफारेन्स देखायो माने फाराग थि देखायो हौवासा एबा हिनजावसा एबा इदिनो बुन्दा बुन्दि जुनारफोरनि गेजेराव औ हौवा मानसि हिनजाव मानसि बेफोर फारागथि दिहुननाय बेखौनो जोङो आथोन होनना मोनथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला मुंमा सोदोबफोरनि खायसेया जो आरो खायसेया जोला आथोन फोरमायो आरो जाय मुंमाया जो ओंथि फोरमायो बेयो जो आथोन थोन आरो जाय जोला ओंथि फोरमायो बे जोला आथोन आरो नङा होमबा नोंथां? औ जाया उम थि बेफोरबायदि बिदिनो बर' राव मिथिंगायारि आथोन गोनां राव रावखान्थियारि आथोननि बायथिखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै जिउ गोनां जिब जुनारनि आथोलखौल' बे उम रावनि रावखान्थि होननानै जों बुंनो हाया नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जिउ गैयि मुवा बेसाद बेसादखौबो जों मिथियो आरो अबेखौबा अबेखौबा औ बर' राव आथोनखौ गुवार मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादोंमोन आरो उम जेखौ जोङो आथोन आरो जोला आथोन होननानै मिथियो
औ।
औ। बर' राव आथोन सोलायनायनि थाखाय मोनथाम राहा बाहायनाय जायो आरो ओ जेरै मा होनगोन एखौ गुबुन गुबुन उदां सोदोब बाहायनानै बा
औ।
उम मुंमानि सिगां एबा उनावहाय जो जला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब बाहायनानै फज'नानै जोङो जोनना जोला आथेन बेखौ जोङो हमदांनो हायो आरो
औ औ।
औ आरो जोङो उन दाजाबदा बाहायनानैबाबो जों मोनथिनो हायो आरो जायखौ जों बुंनो हायो।
औ
औ जाय रावनिनि जाय रावनि आथोनखौ जिउ गोनां जिब जुनारनि आथोनि सायाव सोनारनानै राननाय जायो बैबायदि बादि रावनि आथोनखौ मिथिंगायारि आथोन होननानै बुंनाय जायो आरो
औ औ
औ बर' रावा मिथिंगायारि आथोन गोनां मोनसे राव आरो
औ
जाय रावा जिउ गोनां जिब जुनारनि सायावल' सोनारना सोनारालासेनो माने जिउ गैयि मुवा बेसादनि आथोनखौबो मिथि मिथिनो हायो
नंगौ
बैबायदि रावखौ मिथिंगायारि आथोन गोनां राव होननानै बुङो आरो
औ
औ बेबाय दि रावाव मावग्रानि आथोननि सायाव सोनारनानै ओ मा होनगोन बेखौ थाइजानि महराबो सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनो मोनो आरो
औ औ
ओ गिबियावनो जों माहोनो गुबुन गुबुन उदां सदो बाहायनानै जोङो जों आथोन जेला आथोन मोननो हायो आरो जेरै जों आदा आदानि ओरै जि आथोना जाहैबाय बाजै
औ
औुमैनि गुमैया जाबाय जोला आथोन
औ
ओरै जो आथोनाव जाहैबाय आब'
औ
औ जोला आथोनाव जाहैबाय आबौ जो आथोनाव जाहैबाय आबै नङा होमबा ओम आबौ आबै ओम बेफोर जो आथोन जोला आथोन फोरमायनाय आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ जोङो माने डाइरेक्टै थोंजोंबो जों मिथिनो हायो जों एक्सट्रा एक्सट्रा माबा बाहायाबाबो जेरै मुंमानि सिगां एबा उनाव जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै जों मोनथिनो हायो नङा होमबा जेरै हौवा जों हौवाखौथ' जो जोला आथोनाव गोल्लैखाबाय नङा होमबा?
औ औ
औ ओरैजाय जो आथोनावहाय हिनजावा गोलैखाबाय
औ
औ जोङो दा नैबेखौ फारागथि दिहुनोबा हौवा मानसि ओरै हिनजाव मानसि बेफोरखौ दिहुननानै बुंगोन आरो
औ
थिग बिदिनो फिसाज्ला फिसाजो बेबो बेबो दिडफारेन्स नालाय ओरै जो आथोन जोला आथोन जाहैबाय ओम ओमफ्राय जिब जुनारनि थाखाय जों बेफोरखौ बाहायो आरो सैमा बांग्रा सैमा बांग्रि मोसौ दामब्रा मोसौ दामब्रि बोरमा फान्था बोरमा फान्थि अमा बुन्दा अमा बुन्ददि बेफोरखौ जों बाहा यो आरो ओरै फारागथि दिहुननो थाखायहाय जो आथोन जोला आथोन ओम
औ
ओरै दाउफोरनि मादावबो बेफोरबायदिनो बाहायो दाउला दाउजो दाउथु दाउथुजो
औ
फारौजोला फारौजो बेफोरबायदि बाहायो आरो जों नङा हबा
औ औ औ नंगौ
खि इदिनो मा होनो उदां दाजाब दाब फज'नानैबो जोङो मा होनो आथोनखौ दिन्थिनो हायो आरो जेरै खाना जायो लाथोनाव जोङो आाथोनाव ओरै बुंनो थाङोबा जोङो बेखौ बिनि उल्था आथोन खालामनोबा जों खानि जाबाय
उ
बेंगा बेंग बबा बबि लेंग्रा लेंग्रि जास सिथ्ला जासुलि जाम्बा जाम्बि बेफोर आथिान फोरमायो आरो माने दिडिफारेन्स दिडिफारेन्स आथोन फोरमायदों नालाय माने गुबुन गुबुन सोलो आथोन फोरमायदों नालाय बेफोरनो आरो जाय मा होनो मोनसेनिख्रुइ बेलेग मोनसे आथोन फोरमायदोंबा जोङोथ' माने बुंनो थाङोब्ला ओरै फारागथि दिहुननो थाखाय जों बबाखौ हिनजाव बबि होना ना
औ नंगौ
औ जों हौवा मानसिखौ बबाखौ बबा होनो ओमफफ्राय हिनजाव मानसिखौथ' जों हिनजाव बबि होना नालाय डाइरेक्ट बबल' होनो आरो औ नंगौ नोंथाङा जानो हागौ आं खोन्थानायखौ मोजाङै बुजिनो हादों आरो हमदांनो हादों आं जा फोरमायदों जा बिबुंथि होलांदों नोंथाङा मोजाङैनो रोंगौथि मोनदों जानो हागौ नोंथांनिसिम फोरमायनानै मोजां मोनदों नोंथाङा दा आं फोरमायनायनि फ्रफ्राय मा मा मारै रोंगौथि मोनखो बा मा बुजिनो हाखो बे नोंथाङा एसे फोरमायना होफिनदो आरो
औ नोंथांनिफ्रायथ' बिदिनो आथोननि बागै गोबां बिदिनो आं मिथिनो मोनबाय जे नोंथाङा खोन्था होबाय आथोन माबाखौ बुङो जे आथोना जादों जोला जोलि फोरमायनो हानायनि आथोन बुङो होननानै नोंथाङा जे फोरमायबाय आं बेफोरनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरोखि आरो आथोन होनोब्ला जोंहा मोननै बाहागोआव रानो आरोखि ना जोला आथोन जे आथोन नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो मोनबाय आरोखि जे नोंथाङा बुंदों गोबां बिदिनो जोला थोनबा दाउ दाउला दाउजो आरो बिदिनो मोसौ औ मोसौलायनो बोरमा फान्था बोरमा फान्थि बिदिनो फारौजो फारौजोला नोंथांनिफ्राय बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरोखि जे आथोन होनोब्ला नोंथां बिदि राननाय जायो होननानै नोंथांनिफ्राय आरो बेबायदिनो मोजाङै मोनथिनो मोनबाय जोंहा बे मानसिनि राननाय बा जोंहा आथोनि राननाय जे जोंहा जिब जुनारा मोननै मोननै थायो होननानै आथोना मानसिया मानसि गोबां बिदिनो जिब जुनार दं जेना आथोना मोननै माने हिनजावसा बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरोखि नोंथांनिफ्राय आरो जोंहा नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ
औ ओ ओमफ्राय
औ औ नोंथां औ नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिदिनो जोंहा आथोन होनोब्लाथ' गोबां बिदिनो दङ ओ जेरै जोंहा जिब जुनारफोरनियावनो गोबां दङ आरो बिदिनो सोमोन्दो लानाय फोरावहाय जोंहा नोंथाङा जे बुंलांबाय जेरै आदा बाजै आरो बिदिनो आब' गुमै बिदिनो आरो आबै आबौ बिदिनो गोबां दङ जोंहा सोमोन्दो लानायफोरावहाय जेखौबो जों बाहायो जेरै आथोन होन आथोनाव आथोनावबो हायो आथोन लायै लायै बा जोंहा हौवानि आथोनावहाय जेरै आदा आरो हौवानि उल्थायायोबा जोंहा ओ बा जेन सि होनना होननायखौ बेफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि
औ नोंथां
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा
औ जाबाय नोंथां
औ नोंथां अब्ला इयुनाव नोंथांजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायबावनोसै। नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ दे होनबा एसेयावनो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां